हेल' औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां।
खोनादों नोंथां औ।
नोंथांजों आं दायो सावरायनो हरदों जाहैबाय माने दायोथ' दैलां बोथोरना नोंथां। दा बेनि गायनाय फुनायनि सोमोन्दैनो आं नोंथांजों सावरायनो थाखाय हरदों आरोना नोंथां। नोंथाङा सावरायनो हागोनना।
सावरायनो हागोन औ सावराय जागोन नोंथां।
अ दा आङो माने बिनि सोमोन्दै सुंद'यै। सावरायनो सानदों आरोना नोंथां जेन'बा। जोंहाथ' जों गोदोनिफ्रायनो माने आबाद मावनानै जाग्रा नालाय। दासिमावबो माने जोङो। आबादखौनो माने गिबि आबाद माने माइ आबादखौनो माने। माबा आबादफोनि गुबै माने गिबिसिन जायगा सेथि जायगायावहाय दोननो हानाय आबाद होननानै जोङो बुंनो हायो आरोना। माइ आबादखौ दा जोङो माइ आबादखौहाय मारै गायो बिनि सोमोन्दै आङो सुंद'यै खोन्थानो सानो। आरोना नोंथां माइ आबादखौ जोङो माने। सिगाङावनो जोङो माइखौ गायनो थाखाय जोङो। सिगाङाव जोङो जायगाखौहाय फोथारखौ बा दुब्लिखौ जोङो। माइ गायगोन जायगाखौहाय माने हाल एवनानै लाग्रोनांगौ आरोना। बेखौ जोङो सिगाङावनो जायगाखौहाय खारायनानै लाग्रोनाय जायो आरोना नों बेनिफ्राय जोङो सामार होनाय बेनि उनावहाय जोङो माने मोजाङै एवनानैहाय सामार होनानै जोङो। मै होनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। आरो बिनि उनावहाय जोङो माने एसे माइ गायनायनि सिगाङावनो जोङो खोथियाफोरखौ माने बिदिनो फोनानै ला लाग्रोनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। नोंथाङा जेसेबां गोबां हायो गायगोन ना माइखौ बे बेखौ नायनानै माने बेसेबां हा नोङो गायनो सानदों बिगानै बिगाथाम बा बिस बिगा बा दस बिगा बिदिफोर गायनो सानदों बेनि हिसाबै नोंथाङा माइखौहाय जोलैखौहाय माने फैयो आरोना नोंथां। दुब्लियावहाय। दा बे माइखौहाय माने माइ जोलै खालामनो थाखाय जोङो माने गोग्गो माइखौ बेवहाय जोङो माने आथायनानै दोनो आरोना। जोङो नङाबाबो जोङो बेफोरखौ गोदान गोदान जुदि नोंथाङा आदब जों माने गोदान गोदान माइ जोलैफोरजों जुदि नोंथाङा गायनोबा जोङो बेखौहाय। बाजारफोरनिफ्राय बायनानैबो लाबोयो आरोना। आरो जों माखासे बांसिनखौनो सिगांनिफ्रायनो बे न'नि गायनाय माइखौनो माने। बुथुमनानै जोलैनि दोन जोलैनो थाखाय माने माइ जोलै नो थाखाय माने आवथायनानै दोननायखौ जोङो नुयोमोन आरोना सिगांनि समाव। नाथाय दायो बिराद माने माइफोरखौहाय गोदान गोदान मुंनि माने गोदान गोदान माइ सफैनायखौहाय जोङो बाजार फोरावहाय नुनो मोनसै आरोना नोंथां दा बेखायनो औ बेबायदिनो। माने माइखौहाय जोङो बिदिनो बियो फोनानैहाय फोनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय जेब्ला माइआ रज'यो रज'नायनि उनावहाय देरो अब्ला खोथिया रबा जोङोखौ फुनानै बै न बिथाङा हालेवनानै दोननाय हा मोदोमावहाय माने मोजां हालेवनायाव माने गायजासिम दुफुर दुफुर हालेवनानै माने दै होनानै माने जोङो बेवहाय गायनाय जायो आरोना माइखौ नोंथां। आरो बेवहाय जोङो माइ गायनायाव होनोबाथ' जोङो ओरैनो हालेव नानै गायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां नाथाय दानि आथिखालाव मुगायावहाय जेनेबा जोंना बि बिगियानारि आदबजों दिहुन जानाय जेन'बा ट्रेक्टरफोर बेफोरजों हाय बा मेचिनफोर बेजोंहाय जोङो माइ गायनायखौ नुनो मोनसै आरो दा नों थां माइ गायनायखौबो ओ मे फोरजों गायनाय नुनो मोनसै आरो हालेवनायखौबो माने मोसौनि जायगायाव। ट्रेक्टर बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां दानि दिनाव आरो। आरो जोङो गोदोनि समावखौ नायोबा जोङो हालेवनानै माने फुं फुङावनो बिदि फुंनि ब्रै बाजि बिदियावनो बा बाजि बिदियाव जों मोसौ फोर खौ होलांनानै माने बिदिनो दुब्लि फोथाराव बिदिनो मोसौ होनायनि माबा देंखोफोर रिङोमोन आरोना नोंथां। सिगांनि समाव आरो औ नाथाय दायो बे बेफोरबायदि मोसौजों हालेवनायखौ नुनाया खम मोनसै नोंथां दायो माने बैफोर ट्रेक्टरफोर बाहायना नै हालेवनायखौ जों बांसिन नुनो मोनसै आरोना आरो गायनायनि अनगायैबो जोङो ओ जेरनि बे माइया रायोबा आरोना देरनानै जेब्ला माइया राहैयो फिथाइ थायो जोङो बे फिथाइखौ माइ माइ बुङो नालाय जे बे फिथाइखौ हानो थाखाय माने माइखौ हानो थाखाय जोङो बेखौबो मेसिनखौनो बाहायनाय नुनो मोनसै आरोना माने बांसिनावनो। आरो माइ मारा होनाय जे बै जाब्रानिफ्राय माइखौहाय माने माइ बेगरखौ आलादा खालामो नालाय बेखौबो जोङो मोनसे बिदि मेसिननि गेजेरजोंनो बानायनायखौ नुनो मोनसै आरो दा नों थां दिनाव माने गोदोनिफ्राय माने एसे सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो नोंथां आरो आं नोंथांनाव सोंनो नागिर दों जे बेखौनो नोंथांनि माबायदि मा मा माइ- खौ गायनाय जायो नोंथां आरो बे माइ ओ माइ नि आदबफोरखौहाय नोंथांखौहाय एसे फोरमायना होनो आङो बुंनाय जाबाय आरोना नोंथां।
औ नोंथां हागोन नोंथां औ बिदिब्ला आङो जोंनिथिं माबायदियै माइ गायनाय जायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनोसै
औ
अ जोंनि माइआ माइ आबादा जाबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे
आ गोदो-गोदायनिफ्रायनो गायबोनाय मोनसे राहायारि आबाद होननानै जों बुंनांगोन ओ बे माइखौहाय जोंहा गोदोनि दिनाव बांसिन ओ आसु माइबो गायनाय जायोमोन। नाथाय आथिखाल समाव जोङो आसु माइखौहाय बांद्राय गायनाय बांला बिनि अनगायैबो जोंहा माइ आबादखौहाय बिदिनो बैसाग-जेठनिफ्राय हालेवजेननानै आ आसार-सावनसिम जोंहा गायहैनाय जायो बेबायदिनो जोङो जोंनि जायगायावहाय आसुमाइ आसुमाइखौथ' जोङो गायनो मोनला दा रनजित ओ माइसालि बैफोरबायदि खिथ्र झहुल बेफोरबायदि माइफोरखौहाय जोङो आथिखालाव समावहाय गायनायखौ नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो जोङो माइ आबाद खौ मावनो थाखाय गिबियावनो जोङो जोलै सायख'नानै लाग्रोनांगौ जायो नोंथां जाय जोलैखौ जोङो माइज्लि होननानै बुंनाय जायो बे माइज्लिखौ जोङो सानसे बा साननै बा सानथाम बेबायदिनो गाजा बेरहोग्रोनो थाखाय फाथोनि बस्थायाव सोनानै दैयाव जोङो सोमनानै दोनग्रोनाय जायो बेनि अनगायै जेब्ला बेखौ सोमनानै दोननानैनो जोंहा ओ बेखौ फोनो थाखाय खोथिया थिलि जोंहा सायख'नो गोनां जायो। बे खोथिया थिलिखौ ओ हाल एवनानैहाय जोंहा जेब्ला बै सोमनानै दोननाय माइया गाजा हरो अब्ला जों बेखौ बै हालेवनानै लानाय खोथिया थिलियावहाय फोनाय ओ जायो नोंथां। खायफाया खोथिया खोथिया थिलि फोनायावहाय ओ दै हगारनानै बा दैखौ बुरजा सोथुमना दोननानैहाय ओ फोनाय जायो आरो खायफाया गोरानैबो फोनाय जायो बे गावबा गावनि ओ सोलो बुद्धि बायदियै बेखौहाय फोनाय जायो नोंथां थिग बेबायादिनो जोंहा खोथिया खौ फोना दोननानै जों जाय जायगायाव माइ गायगोन दुब्लि बारियावहाय जोङो हालेवगोरनानै लानाय जायो गोदोनि दिनावथ' जोंहा नांगाल मोसौजोंनो हालेवनाय जायोमोन नोंथां नाथाय आथिखाल समाव जोङो मिसि नआरि जेरै ट्रेक्टरफोरजोंहाय जों हाल एवनायखौ नुनो मोनसै मिसि नजों हालेवोब्ला जों थाब खम समनि गेजेरावनो गोबां बिगा हालेवखांनायखौबो जोङो नुनो मोनो बा हालेवनो हायो ओ मोसौजों नांगोलजों हालेवबा जोंहा गोबाव सम लायो मानसिबो खस्थ' मोनो आरो मोसौआबो खस्थ' मोनो नोंथां। बेखायनो आथिखाल समावहाय जोङो ट्रेक्टरखौनो बाहायनाय जायो बेबायदिनो जोङो गिबि खेब हालेवनायखौ जोंहा खारायनाय होननानै बुंनाय जायो बिदिनो आरो नैथि खेब हालेवबावनाय जायो जायखौ जोङो सामार होनाय होननानै बुंनाय जायो नोंथां बेबायदिनो सामार होखांनायनि उनावहाय जोंहा दुब्लिनि आलि दुब्लि आलियाव थानाय हाग्राफोरखौ जोङो आलि दाननाय जायो आलि दाननानै जोङो गोबाव सम दै सोनानै दोनगोन ओ दै सोखांनायनि उनाव जाहाथे दुब्लियाव थानाय माखासे हाग्राफोर बिसोर सेवो बिनि उनावहाय जोंहा ओ खेबसे फिन हालेवबावो जायखौ जोङो बर' होनाय होननानै बुङो बर' होबाथाय दुब्लिया जोंना गासिबो दो गोन जाजोबो हाब्रु दोलो दोलो बेनि उनावहाय जोंहा ओ दुब्लिनि दैया दाहा जाहाथे समान थायो। बेनि थाखाय जोंहा आलि खोनानै होनाय जायो नोंथां, ओ बे आलिखौहाय जोंहा खदालजोंनो खोनाय जायो। गोदोनि दिनावथ' गोबांथार दाहोना रुवाथि लानानै माइ आबादखौ मावनाय जायोमोन, ओ ग्रोम ग्रोम दाहोन रुवाथि लानानै। नाथाय आथिखाल समावहाय जोङो खामला हाजिरा होननानै आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जासै, मानो होनोब्ला जोङो दाहोना रुवाथिफोरखौबो थानाय ओ नुनो मोनबांलिया। जायनि थाखाय जों खामला हाजिरा होनानै ओ माइ आबादफोरखौहाय मावनाय जायो। बेबायदिनो जेब्ला जोंना ओ दुब्लिया मोनो अब्ला जोंहा फोनानै लाखानाय जिखिनि खोथिया बेखौ फुनाय जायो ओ खोथिया फुनाय समावहाय जोंहा साननायनि माखासे सोदोबफोर दङ जेरै खोथिया मुथासेखौ जोंहा आखासे बुङो आरो ओ आठ खाजोंहाय जोंहा दांग्रिसे होननानै बुंनाय जायो बेखौहाय जोङो ओ फाथो बिफांनि दुरुंजों खार मुथा खानाय जायो, खायफा बे गय बिगुरखौहाय फिसा फिसा ओ जिरनानैहाय मुथा खानाय जायो बेबायदि बादिनो जोङो खोथियाखौ फुखां फुखांनायनि उनावहाय जोंनि एवनानै लानाय जिखिनि दुब्लिबारि बेवहाय जोङो ओ बान्ना लां लांनानै ओ थाय थाय जों राननानै हैनाय जायो। बिनि उनावहाय खायफाया जाय जायगायाव ओ हासारा एसे खम बेवहाय खायफाया रासायनिक हासार खायफाया मिथिंगायारि हासारफोरखौ होनाय जायो। ओ बेबायदिनो जों माइ आबादखौ मावो बेनि उनावहाय जोंहा ओ गोबांथार ओ खामला हाजिरा लानानै जों माइखौ गायहैयो, बिदिनो गिबि गायजेननाय समावहाय जोंहा मोनसे ओ ओ दोरोङारि फोथायनाय दङ जे बिमा माइनावनि सायाव जोङो आलारि बा थि बा जेवारि गय फाथि बाउनानै जाहाथे जोंनि आबादा मोजां जायो बेनि थाखाय जोंहा ओह न'खरनि सासे गारजेन एबा गाहाइ आइजोआ आर'ज गाबनाय जायो। बेनि उनाव बे आइजोआनो माइखौ गायजेनानै बिनि उनावहाय खामला गायहोनाय सुबुंफोरखौहाय जों गायहोनाय जायो। बेबायदिनो गायै गायै गायै गायथाजोब नानै जोंहा आरोबाव माइ गायखांखालि मोनसे फोरबो फालिबावनाय जायो। जायखौ जोङो नांगाल जांख्रा एबा हाल जांख्रा होननानै बुंनाय जायो। गोदोनि दिननिफ्रायनो जोङो ओ बे फोरबोखौ फालिबोनाय जादों जेरै बे फोरबोआवहाय जोंहा माखासे दोरोङारि ओ फालिबोनाय माखासे नेमखान्थि दङ जेरै ओ रंजानाय बाजानायनि गेजेरजों दुब्लि बारियावनो जोंहा हाब्रु फुनलायनाय ओ जौ बेदर लोंनाय जौ जौ लोंनाय बेदर जानाय बेफोर माखासे हुदाफोरखौहाय जोंहा गोदोनिफ्रायनो लाबोबाय थादों। बिनि उनावहाय जोंहा आरो मोनसे हाबाफारि लाबावनाय जायो बेनो जाबाय बाख्रि ओ गायखनन्नाय। गायै गायै गायथारनानै दुब्लि आलि खनायावहाय ओ बाख्रि गाय खननाय बे हाबाफारिखौ जोंहा लानाय जायो। बेबायदिनो ओ जोङो माइ आबादखौ मावनाय नुनो मोनो नोंथां। ओ गोदोनि दिनाव थ' बांसिनानो जोंहा ओ दहाय आं होननाय बायदि ओ दाहोना रुवाथिजोंनो जोङो आबादफोरखौ बोखांबोदोंमोन नाथाय आथिखालाव जोङो गोबांथार ओ हाजिरा होनानै जोंहा माइ आबादखौ मावनाय जायो दा बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनायनि समाबो जाबाय जोंनि रायज्लायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों